हेलौ
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
मोजाङैनो खोनानो मोनदों
अ औ आंबो मोजाङैनो खोनादों। ओम दायो जुदि नोंथाङा फ्रियैनो दङब्ला ओ मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो
औ नोंथां आं दायो फ्रियानो दङ दंनालाय सावरायनो हागोन। जायो ओ ओ बिदिनो माखौ लानानै जों सावरायगोन।
ओं बेबायदिनो आबहावानि सायावनो सावरायनोसै
औ औ जेनेबा ह ओम।
आबहावा होननानै बुङोब्लाथ'। जोङो जोंनि सोरगिदिं नुनाय नुथायखौनो बुजियो।दा बेवहायनो जोङो नुनो मोनो दै मोनो बार मोनो ओ बेनिफ्राय बिफां-लाइफां, हा ओ सान्दुं बेफोरनोसै आरोना।
औ औ औ बेफोरनोसै औ
बेफोरो माखासे जाहोनफोरनि थाखाय गुबुंले जालांनो हमगासि नो दङ आथिखालाव। दा बेबायदिनो ओ दायो बिदुंनि सायावनो सावरायनोसै जों थ' नुनो मोनगासिनो दङ आथिखाल सिम बिदुुङा जोबोद ओ बारा जालांबाय।
औ निस्सय ओम ओम।
जाहोन। फोर बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ बिदुं बेबायदि बारा जानायनि सिदा सिदि जों गावनि जों मेगनजोंनो नुनो हायो मानो होनोब्ला जोंनि बे ओनसोलफ्राव बा जोंनि बुहुमाव दिनै बिफां लाइफाङा लासै लासै जोबबोगासिनो। नङाबानोथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
मानो होनब्ला जोंनि बे सारगिदिं थानाय बिफां-लाइफांफ्रा आरो हाग्रा बंग्राफ्रा हाजोफ्रा बेबायदिनो लासै लासै जोबलांगासिनो। आं सानो माने गुबै जाहोनानो बेनो बायदि आं सानो आरो नोंथाङा मा सानो? बेखौथ' आं मिनथिलिया नाथाय आं सानो माने बेनो गुबै आरो सेकेणडआव नैथिआव आं बेखौनो बुंनो सानो जे बे जोंनि जौगानायजों लोगोसे गारि मथर बांबोनाय बिनि बिदुंफोर लोगोसे गोबां बेबायदिनो बेलेक बेलेख दा-दारिमिनफोर बहायनाय बेफोरनि थाखायबो जादों। आं बेखौ सानो आरो नोंथाङा मा सानै एसे फोरमायलाय
ओं नंगौ नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों गिबियावनो फैग्रोयो बे बिफां लाइफां दानस्रांनाय आरो नैथियाव फैयो बे सुबुंफोरनि गोदान मुगाजों गोरोबनानै बायदिसिना दारिमिन बानायनाय गारि मथर खारहोनाय बेफोरनो ओ
जायनि जाहोनावहाय बै जोंनि सोमखोर न' गेस होननाय जा दङ बियो जामलांगासिनो दङ। जेजोंहाय साननि दुंथाया जोंनि बुहुमसिम जोबोर ओ बुरजा बिबाङैहाय गोग्लैफैगासिनो दङ आरो दा बेफोरो बोरैहाय जादों बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनोसै
औ औ फोरमायलाय एसे
जिमा बांनाय लोगो लोगोनो ओ मानसिफोरा गावनि थाग्रा जा-जायगानि थाखाय बिफां-लाइफां दानस्रांनानै न' लुदों। बेवहाय थादों। आरो गावनि
औ हेल' नोंथां खोनादों ना? नोंथां। हेलौ, हेलौ, नोंथां खोनादों ना?